हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ होमबा जों दिनै मानि सायाव रायज्लायनो?
औ जोङो दिनै मैलुर खालामनायनि सायाव राय्लायजागोन
औ होनबा ओ दा मैहुर होननानै बुङो अब्ला नोंथाङा मा होननानै बुं
ओ मै हुर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोङो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै आ गावनि उदैनि आदारनि थाखा फायजोंङो जिब जुनारफोरनि सिखार खालामो मैहुर खालामनानै जोंङो बेबायदिनो जायो आरो जे बे बे समाव जों आबाद मावनानै जानो रोङामोन नालाय
औ बै समाव बेदि जोबोद खस्थ' जायोमोन ना आबाद मावनोबो रोङामोन ओमफ्राय बिदि सङै खावैबो जानो एसेबां रोङामोन माने आबाद मावनानै आरो लोगोसे
औ
बै गोदोनिखौ नायनो थाङोबा आरो
औ औ औ
मुगा बैनि समावथ' गोबाङानो माने बिदि मैगु खालामनानै जायोमोन नङा होमबा थिग बिदिनो जोंनि बर' समाजाबो बिदिनो मैहुर खालामनाय जायोमोन आरो ना दासिमबो सोलियो बायदि मोनो आरो
हुदाया थ दङो मैहुर खालामनानै दासिम बो जायो आ जोङो दा मैहुर खालामनायखौ ओ गुबै होननानै सानलिया जों आबादा गुबै जाबाय दा आ मैहुर खालामनाया जोंना दाबो सोलियो जोङो हा जो फोरावबो जोङो मैहुर खालामनो थाङो नाहा मैहा थाङो जोङो आरोबाव जोङो बेबायदि मैहर होननानै बुङोब्ला ओ नेवलाय बायदिसिना मै बेबायदिनो सिखार खालामोना
औ
मै ओ मै हम नायाव माबायदि माबायदि हमो नोंथाङा मै मै हमनायनि फासे एसे
औ मैहुर हमनायाथ' ओरैबायदि आरो जेनेबा जोंनि बर' समाजावथ' गोबां ओ आं नुबोगासिनो दङ माने मैहुर हमनो थाङोब्ला बिदिनो जंफार ओमफ्राय सिखा लोगोसे गावग्रा बे मैहु खालामनायाव गावग्रा बेसाद
बोरला होनोना बे
औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावनि बे मैहु खालामनाय जुनारफोरखौ लानो थाखाय जलंगा बायदिसिनाफोरखौ लानानै थांफैायो आरो लोगोआव
आरो जोङो माखासे जेफोर बाहायो ना
औ औ
जे जे साथेनानै जोङो मैखौ होनाय जायो जेब्ला जों मै सानो थाङो
औ
आरो माखासे जों नेवलायफोरखौ हमनो थाखाय थ' बेदरफोरजोंसो जोङो फानसायो ना? दर होनानैसो आरो जोङो दा अमाफोरखौ जोङो हाग्रानि अमाफोरखौ जों जाबो जंजों सुयो लावथि थखन जों जोङो देथारो
औ उम
बिदिनो नोंथाङा मैहुर खालामफेरदोंमोन नामा?
आं जेब्ला उन्दैमोन बै उन्दै समाव माने बिराद गोसोमोन आरो अबेबा हाग्रा बंग्रायाव थांनो बा सोरबा गामिनि बहाबा थांदों होनबाथाय थांफानो बिदि मोजां नाङोमोन आरो। माने खारनो मा नो होसोनो बे बेफोरबायदि खालामनो मोजां नाङोमोन आरो उन्दै सम समाव ओमफाय बै समाव माने थां फायोमोन आरो आं बांद्राय माने बे हानखामनायाव थांदों होनबाथाय उन्दैनिफ्राय क्लास ओइटसिम थांदों आरो
औ औ
जेब्ला क्लास नाइन जाबाय अब्लाना आं बेफोर खामानिखौ गारनोसै मोजां नङा बिदि होननानै माने थांनाय बन्द' खालामनायनिफ्राय गैया आरो माने बे खालामनाय जायासै। होमबाबो बै समाव बिदि नङामोन जे माने मैफोरखौ मैनि सिगां गारो अमा बेफोरबायदिनि नङामोन आरो। ओरैनो फिसा फेनब्ला माने मान्दब मन्दप होन ना मान्दब अ मानद बेफोरखौनो बिदिनो थाङोमोन आरो लोगोफोरजों ओमफ्राय दा नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि मानसिफोर दंना गैया जेनेबा सिखार खालामग्रा हान्थ' थांग्रा।
औ दासिमबो जोंनि गामिफ्राव एसे एनै बेबायाददि मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो। सदोंङ ओ एन्जरफोरनि खालामो, बादालिफोरखौ खालामो, दाउनि सायाव आरोबाव ओ जों मा खालामबावगोन ना हमनाय, ना हमनाया दङ दासिमबो।
औ ना हमनायाबो ज' ज' इयै हमो ह हमनो हायोना
औ हारासिङैबो ना हमो आरो जयैबो ना हमो जेरै फल' फल' सेन ख'खा बायदिसिना लानानै जोङो ना हमो दासिमबो
औ बेफोरबायदि ना हमनो थाखाय बिलो बायदिसिना दासिमबो दङना गिदिर गिदिर?
बिे ओ बेबायदिथ' गैबांला थेवब्लाबो दैमाफोराव ना हमो आरो बेबायदि फिसा फिसा बिलो दङ बिदि गिदिर गैया। औ बेखिनिानोग आरो बे जोङो मैहुर खालामनायाव माखासे फोथायनाय दङ ना? नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
दे आं नोंथाङा बेखौ जागाय ग्रोदो नामा?
गिनाय दङ जेरै जोङो बार लानानै मैहुर खालामोब्ला जोङो मोना होननानै सानो नंगौना औ जेरैहाय जोंङो सि सुनिबार फोराव ओ मै होयोब्ला ओ मै मोनो होननानै सानोमोन आरो गोदोनि दिनाव। आरो जोङो ओ ओ ना गुरनायफोरावबो जोङो जेखायफ्राव बानलु गोरान सामब्राम बायदिसिना लानानै थाङोमोन आरो हासिबजों जोङो बुनानै लाङोमोन आरो ना मोननायनि नि थाखाय
औ। ओमफ्राय आं मिथिनायावथ' बेफोरबायदि एसेबांफोर बिदि गैया आरो खाना फोथायनाय माने। आं एसेबां मोन्थि‌ या आरो दङमोनबो जानो हागौ जोंनि साइदजोंहाय होमबाबो आं बेनि बागै एसेबां मोन्थिया आरो दा मानि ओमफ्राय दुम मोन्थिनो मोननानै मोजांआनो नांबाय। ओमफाय जोंथिंजाय बांद्राय बिदि जेनेबा मैहुरफोरनिथ' हान खालामनाय जायानो।
हुम
मै-मैफोरनि थाखाय आरो
औ।
उम ओमफ्राय बिदि नाफोरखौलाय गुरो आरो ओमफाय इदिनो जोंना बिलो फा बिदि गैसोआ जेराव माने बिलोआव ना गुरनानै गोबां ना मोननो थाखाय सुबिदा गैया आरो बांद्राय। ओमफ्राय दा नोंसि नों जेनेबा मैहु खालामनायखौथ' नुबाय जानांगौ ना?
बेदिथ' नुवाखै जोङो बिजाबफोराव फरायनानै माखासे गियानखौ मोननो हादों।
औ।
जेरै जोङो माखासे बर'नि बिजाबफोर दङ घो सिगांनो लिर नानै गालांनाय बर' हारिमुनि समाजारि हारिमु बायदिसिना बिजाबफोराव जों फरायनो मोन्दों दा ओ मै होनायफोराव सेसा होनायफोराव जों माखासे बेखि आरो
उम
खौ नायनानै जोङो मैहुर खालामो आरो
औ औ
दा जोङो सेसाखौ जोङो नायनानै मैहुर खालामो
उम
मैखौ आगानाव नायनानै जोङो मैहुर खालामनाय जायो नाफोरखौबा जों थफिनायाव नायनानै हमो बहा ना दं जों मिथियो आरो बे मोनसे बाथ्रा फावबो दं
बे मैहुर खालामनाया गोदोनि समाव एसे गोब्राब जायोमोनदां माने मालाबा समाव मैहुर खालामनो थांनानैबो मोना जेबो मोनबोआ बिदि
औ औ बेबायादि मोनबोयिनि थाखाय थाखायथ जोङो ओ माखासे राहा लायोमोन ओ मोदायफोरनो जोङो फुजा होयोमोन दाउज्ला दाउ बावलोमोन जोंमोन जोला जोममोन जो जों मोदाय थायोना बेबायदि मोदायनो जोङो फुजा हो योमोन आरो फुजा होनाय बिनि उनाव जोङो फुजा होयोब्ला मैहुर मोनो होननानै सानोमोन। मैहुर खालामनो थांबा हा सिं हाला थाङामोन ज' ज' थाङोमोन।
औ माने हारसिं थांबाथ' मैहुर खालामनाय समाव गोबां असुबिदा जायोमोन नोङा हबा जेरैबायदि मैहुर खालामनो थांब्ला सानसेया माने हाग्रायावनो थाहैनांगौ जायो। बै समाव दै गांनाय ओंखाम उखैनाय बायदिसिना सिना माने जेंनाबो नुजायो आरो
औ जों जानाय लोंनायखौबो जगार लांनो फायोमोनबो।
औ खायसेया माने मैहुर खालामनो थांनानै सोरबा गोमा बोयो आनदायलाबोयो आनदायबोयो बेफोरबायदिबो जायोमोन आरो
बे मैहुर खालामनो थांनायाव औ माखासे जुनारफोरजों जोङो ओ बुदलायनोबो गोनां जायोमोन जोखोमबो जायोमोन औ
बेफोरबायदि गोबां जेंनाबो नुजायो आरो
औ दा बेबायदि मैहुर खालामनायाथ' आथिखालाव ओ जाथाव नङा। दा बेबायदि मैहुर खालामोब्ला जोंहा ओ बिफान फ्रा फरेस्ट बिफानफ्रा हमो। बेनिखायनो बेफोर नो हमदों आरो एसे एनै
मैहुर मैहुर खालामोब्ला माने बेफोरो जिब जुनारफ्रा मिथिंगानि मोनसे ओ सम्पद नालाय बेफोर सम्पदा माने गोमालां बा माने बेफोरखौ नायगिरनानै मोनफिननाया गोब्राब आरो थिग बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेर निफ्राय बेबायदि सम्पदफोरा गोमालांगासिनो दङ जिब जुनारफ्रा खायसे जिब जुनारफ्रा जोबलांबायनो होनजायो आरो जायखौ जों नुनो मोनला दासिमबो
अ ओ गोदोनि दिनाव मैदेर हाथाइफोरबो फानला बायोमोन नालाय मै मै माबा मैदेर बुथारनानै बेफोरथ गाज्रिबो एसे
औ मैहुरल नङामोन ओमफ्राय बेबादि गान्दा दासिमबो गान्दानि गं बायदिसिनाफोरखौ औ माने बुथारनानै गोलांनाय नुनो मोनबाय थायो आरो बेफोरो मोनसे मोनसे मिथिंगानि सम्पद आरो जायखौ जों खोमानो नाङा
ओ दा नोंथांनि खाथि खालायाव बेबायदि ओ हाजो फोर दङ नामा मैहुर खालामनो हानाय हाग्रा बुंग्रा गिदिर
अ जोंनि जायगायाथ प्लेन एरिया नालाय बेयाव ओमफाय जोंना बिदि हाजो एरिया गैया आरो नाथाय प्लेन एरियाायावनो खायसे बेफोरबायदि हाग्रानि जायगा दङ जेराव जों माने फिसा फिसा ओ जुनारफोरखौ माने। मैबो खालामनो हायो आरो
औ।
ओमफ्राय दा दिनैनि थाखाय दा दोनथ लायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां।